हेलौ।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां आं खोनादों।
ओ नोंथाङा दा फ्रियैनो दङ ना?
औ नोंथां ओ फ्रियैनो दं नै आं ओरैनोहाय जिरायनानै दङ।
नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों फंनैसो ओ फंनैसो ओ टपिकनि ओ मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे नोंथां जेबो उसुबिदा गैया।
अ। ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जोङो मबाइल फननि बागै सावरायनो सै नङा होमबा नोंथां?
औ सावरायजागोन।
जोङो मबाइल फन होनोबा गोबां खामानियावनो बाहायजायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ बिनि बागै नोंथाङा मा मायाव खामानियाव बाहायोबा नोंथाङा मा मा मिथियो मबाइलनि बागै नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ ओ नाजानि ओ मबाइल मबाइल होनोबाथ' जोंनि आथिखालानि मुगायाव ओ गोबां माने खामानियाव बाहायजासै ओ जोंनि लाइफआव गोबां हेल्प होसै। मदद होसै मबाइला।
जों सोलोंथाइ बिथिङावनो होन जोंनो मबाइला माने गोबां मदद होसै आरोना
औ औ
बुंनो हायो ओ जों दा दिनैनि दिनावथ' माने गासैबो जोंहा वाटसाप ग्रुपनि गेजेरजों जोङो ओ कलेजनि जों गोबां नटिफिकेसनफोरखौ जोङो हरलायनो हायो नङा होमबा
औ औ थारैनो नोंथां
औ बिदिनो ओ जोङो फननि गेजेरजों जोङो जोंनि समखौ गोबां नङा होमबा मबाइल फन गैयामोन थायनानै थांनानै लाइजामफैनो गोनां जायोमोन नङा होमबा
औ औ
जों जों गोबां गुसुं समनि गेजेरावनो माने जों माखासे खौरांफोर दै
औ ओ नोंथांनि माथोखौ मोजां खो
औ
औ नोंथांआ नोंथांनि माथोखौ मोजां खोनाफैयाखै नोंथां
औ खोनाबाय ना दा
औ खोनादों ओ आंबो फंनैसो फोरमायना होनोसै नोंथांनो आं
औ दे द नोंथांनि माने मोन्दांथिखौ आंबो मिथियोब्ला बांसिन आंनि सायावबो माने गियानाव फैगोन बेखौ सान
औ औ थारैनो नोंथां जेरै जोङो दा गोजान गोजान हादोराव थाहैनायफोरखौ जेरै जोङो दा मबाइलनि थ्रुयै बा बेफोरबायदि फननि थ्रुयैनो जोङो खबरखौ मोनो बा बेफोरबायदि जोङो ओ ससियेल मेडियानि गेजेरजों खोनानो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ
औ
जेरै दा जोंनो ओ माबा मोनसे ओ साख्रि बा माबा मोनसे अनलाइन खालामनो होनोब्लाबो जोङो मबाइलनि थ्रुयैनो अनलाइन खालामनो हायो जेराव जोङो कम्पिउटारफोर बा दखानफोराव थाङालासिनो बिदिनो जोङो गावनि मबाइल फनजों बाहायनायजोंनो जोङो बेफोरबायदि ओ मावनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नोंगौ।
औ आरो जोङो बेफोरबायदिनो गावनि नांगौ खामानियावहाय जोङो बाहायनो हायो बा जोङो ओ मोनसे ओ दानियाथ'ओ सोलोंथाइ लानो होनबा स्कुल कलेजफोरावबो ज जोंहा अनलाइन क्लासबो जायो बेनि थाखाय जोंनो मबाइल फननि गोनांथि नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ।
औ ओ बेफोरबायदि बिदिनो जोङो मबाइलखौ गोबां खा मोजां खामानियावबो बाहायनो हायो नाथाय जों जोङो मबाइलखौ ओ बांद्राय नांगौनि बांद्राय बाहायोबा जोङो गावनि देहानिबो
हेल' औ नोंथांनि आवाजखौ
औ।
औ नों
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खाबोरो
ओ गोदोथ' मिथिनाय बायदिब्ला बेफोरबायदि एनड्रयद मबाइल बा बेफोरबायदि जों जेरै दा स्क्रिन थास थास मबाइेल थुयो बेफोरबायदिखौ गैयामोन होननाय खोनायो।
औ औ।
ओ गोदो ओ सेन्टारफोराव बा गोजान गोजानावहाय थांनानै बेफोरबायदिनो ओ टेलिफन बा मोनसे ओ जेराव फन हरनाय थायो बेफोरावसो गोजानाव थांनानै गोजाननि आलासिफोरखौ खौ बा न'खरनि गुबुन जायगायावहाय खामानि मावहोनो थाहैनायफोरखौ जोङो बेफोरजोंसो खबर लाहै नांगौ जायोमोन।
औ।
आथिखालाव न'आव थानायननिनो बेफोरबायदि जोङो खबर लानायखौबो नुनो मोनो। आरो गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदि फन मबाइल फन गैयै गैयियाव हाय जोङो लाइजाम बा बेफोरबायदिनो लेटार लेरनानैसो जोङो खौरांखौ खौ लानांगौ जायोमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ।
नो आरो जोङो बेमार आजार जाबाबो गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि खबर ओ फोरबो लानो मोनामोन बा बेफोरबायदिनो सोरबा‌ जुदि इमारजेन्सि नांगौ जाया जाबाबो जोङो बेफोरबायदि खबरखौ मोननो हायामोन दानिया मबाइल एन्द्रयेद ओंखारनानै जोबोद मोजां जानायखौ जोङो हमदांनो मोनो आरो।
औ-औ।
ओ आरो जोङो फनजोंनो गोबां खामानि मावनो हायो आरो थाखा फैसाबो आरजिनो हायो आरो बिनिफ्राय होनोबा जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो मोनसे बिजनेसबो ओ मावनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
औ। नोंथाङा आरो नोंथांनिफ्राय फंनैसो फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ ओ जोंथ औ मबाइलखौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायोबा जों बिराद माने ओ माने गावनि जिउआव गोबां हेल्प मोनो आरो। ओमफ्राय आरो गुबुन फारेथिं नों गाज्रियै बाहायोब्लाथ नोंनि माने सासे सुबुंनि जिउआव खहाबो लाबोयो होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ-औ थारैनो।
जेरै ओ ओ आङो माने खहा माबायदि खहाफोर जायो बेनि बागै आं एसे बुंनो सानदों।
औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
माने जेरैथ' जोंनि बिमा बिफाफ्राथ' मबाइलखौ बाहायो नङा होनबा? बेजों लोगोसे खायफा गथ'फोरा उन्दैनिफ्रायनो मबाइलफोरखौ बाहायनो लायो। ओ बे जानबुं बाहायनानै ओ ना माने नाङै बुस्थुफोरखौ जोङो जेरै गुबुन गुबुन बेफोरखौ गेलेयो बे फोराव सम खाथायो बेफोराव सम खाथायनानै ओ फरायनाय लिरनायाव माने
मायन्डआ खामानि होयै बायदि माने ओ गुरुत्व होयै बायदि जालाङो नङा होमबा नोंथां?
औ औ थारैनो
औ बिदिनो ओ गेमफोर गेलेनानै गोबां ओ लाइमोनफोरनि ओ जेरै लाइमोनफोरनि जिउ खहा जानाया बेफोरबायदि गोबां जों खोनानो मोनबाय नङा होनबा?
औ औ।
औ आरो जोंनि समाजावथ' नै ओ गोबां माखासे ओ जेंनाफोर जाफ्लेबाय थायो नङा होनबा?
औ औ
औ औ बेखायनो माने मबाइलखौ जोङो मोजाङै बाहायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा आरो ओ गाज्रिथिंयै बाहायोब्ला जोंनि थाखाय गाज्रि बिबदि बुंनो हायो नङा होमबा?
औ औ बुंनो हायो।
ओ ओमफाय आं नोंथांनि फारसेनिफ्राय जों मबेल आ सुबुंनि जिउआव माबायदि माने
माने गाज्रि जाहोनफोर लाबोयो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा? नोंथांनि मोनदांथि बादिब्ला
औ ओ गाज्रि जाहोनानो जाहैबाय जोङो मबाइलखौ बांद्राय नायोबा बा बा नांगौनि बांसिन जुदि जोङो बाहायोबा बेफोरबायदिनो जोंनि मेगननि थाखाय बा देहानि थाखाय एसे प्रब्लेम जानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बिनिखायनो जोङो बांद्राय बेफोरबायदिनो ससियेल मिडियानि बा ओ बांद्राय बि भिदिअफोर बा रिल्सफोर नायालासिनो जोङो मोजां खामानियावहाय बाहायोबा जोङ नि मबेल ओ मबाइल बाहायनाया जुदि नांगौखिनियावल' बाहायोबा जोङो खोब ओ मोजां नाथाय नांगौनि बांद्राय बाहायोबा जोङो गावनि देहानि बांसिन खहा जायो आरो नोंथां। दा जेरै दा बुंनो हायो जों ससेल मिडियायावनो गोबां खामानि मावनो हायो ओ ओ बेफोरबायदिनो अनलाइन खामानि मावनो हायो आरो जेरै जोङो बेफोरबायदिनो मोजां मोजां ओ मोजां मोजां साख्रिफोरनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो फरायनायखौबो जोङो ओ फरायनायखौबो जों अनलाइननि गेजेरजोंनो जोङो ओ खबर लानो हायो बा लेखा फरायनो हायो जेरै दा मबाइल फन ओंखारनानै गोबां ओ जोंनि ओ लाइमोनफोरनि थाखाय बा फरायसा -फरायसफोरनि थाखाय जों गोबां ओ मोजां जानायखौ जोङो नुबोनो मोनदों आरो नोंथां। जोङो मबाइल जोङो मबाइल फननि गेजेरजोंनो गोबां मिथियै खोथाबो मिथिबोदों आरो नुयै खोथाखौबो जोङो नुयै ओ खोथाफोरखौबो जोङो नुबोनो हमदों आरो नोंथां।
जासिगोन दां नोंथां।